हेलौ नोंथां औ नोंथां खोनादों नोंथां? नोंथांनियासो दानि एसे नेदा ल'ल' लाला जाबायदोंमोन दा मोजां खोनादों दे
औ नोंथाङा ओरैनो फ्रि दंबा?
फ्रियैनोदों नोंथां
मा खामदों नोंथाङा दायो
दा आङो ओंखाम जाखांना‌ एसे ओरैनो जिरायना दोङो नोंथां
अ मा ओंख्रि जाखो नोंथांमोना?
नोंथाङा ओरैनो मा खामदो औ नोंथां आंथ' ओंख्रि जानाय जायासै आलु भाजादोंनो जानाय जाबाय जेनेबा फ्राय खालामनानै
अ आंबो जाखांना नै दासो जिरायफैदों आरो बाहेराव
औ नोंथांलाहानिया ओरैनो मा ओंख्रि जेनेबा
आंनियाथ' ओंख्रिया अमा बेदर फाजियोमोन ओमफ्राय मैथाजों ना
अ औ मोजां नोंथां
औ बिदिबा नोंथां आं कल हरनायनि औ फ्रियैनो दं नोंथां आङो मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो होननानै कलखौ हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां
अ रायलाय जागोन नोंथां
सावराय जागोन ना जायो दावबायनायनि बागै एसे सा औ दावबाय दावबायनायनि बागौ एसे सावरायनोसै नंङा होमबा औ
औ नोंथां सावरायग्रोदो नोंथाङा
जेनबा जों दावबायनाया गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनाय नङा होमबा? खोनादोंना नोंथाङा जों गुबुन दाबसे औ जों गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनाय समाव जोङो गोबां मोजां मोजां सिनारिफोर नुलाङो नङा होमबा?
नंगौ नोंथां नुलाङो नोंथां नुलाङो
औ आरो जोङो जि सोलोंनाय सोलोंथाइ गोनां सोलोंथाइ मोननाय बेफोरजोंनो जोङो जेरै गुबुन रावफोरखौ जों सोलोंनानै फैनो हायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां नंगौ जेनबा गुबुन हारिनि थानाय जानाय बेफोरनि बागैबो जोङो सोलोंना फैनो हायो नुनानै फैनो हायो नङा होमबा नोंथां ओम बेबायदिनो जेनबा दावबायनाय होनोब्ला जेनेबा जोंथ' जोङो बेफोरबायदिनो सानना लायो जेनबा दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दावबायनानै थांनाय बा हान्थिनाय बेफोरबायदिखौ सानो आरो जों नङा होमबा नोंथां सरासरासनस्रा। सुबुंआ औ ओरैनो नोंथां नोंथाङा जेनबा दा बेबायदि दावबायोना दावबायायो जेनेबा गोजान गोजानाव जेनेबा एसे ओरैनो गोजान जायगायाव दावबायफेरबायना नोंथाङा?
आंथ बारा एसे गोजान जायगायाव दावबायफेराखै दावबायफेराखै नोंथां?
औ जेनबा नोंथाङा ओरैनो दावबायनानै एसे बेबायदि आंथ जोबोद गोजान जायगायाव थाङासै जेनेबा बेफोरबायदिनो बेफोरबायदि थाङाखै जेनेबा खाथि खाला थांबाय आरो जेनेबा बेफोरबायदिनो खाथि खाला जिखिनि बेबायदि गुबुन रायजो एबा हादरफोराव थांनाय जाय सेस जायाखै आरो नोंथां
औ जेनेबा जोंनि आसामनि बायह्रेरायाव थांनाय जायगा आरो ना नोंथां।
थांनाय जायाखै नोंथाङा नोंथाङा थांबाय नामा?
आंबो थांफेराखै नोंथां।
औ
नोंथां होनबा बेबायदिनो जेनेबा दावबायनायाथ जेनबा जोंनि गोसोआवबो मोजां मोनहैयो आरो जेनबा बेबायदिनो जेनेबा मोजाङै ला बा माइ बेफोरखौ फ्रेस खालामो नङा होमबा? थां दावबायनाया सुबुङा दावबायबासो सुबुङा दावबायोब्लासो जेनेबा दुखु खस्थ स' बेफोरबायदि थायोब्ला जुदि बेफोरो स्रां जाजोबलाङो नोंथां नङा होमबा? औ बेफोरबायदिनो जेनेबा औ
सासे मानसिया जेनेबा डिप्रेसनाव दं आरोना मोनसे
औ
नानै बेखौ जोंङो बे मानसिखौ
औ नोंथां खोनादों ना औ
औ खानादों नोंथां
बेफोरबायदिनो जोंनो दावबायनाया जेनेबा जोंनि स्कुल बेबायदि फरायसा समाव जेनेबा दावबायनो हायो जोंङो नंङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
औ जेनेबा फरायसा समावबो फेमिलिफोरजोंबो दावबायनो हायो आरो स्कुल ट्रिपबो जायो एसकारसन बेफोरबायदिबो जायो नंङा होमबा नोंथां बेफोरबायदिनो गोदो गोदो गोदोर गोदोर कलेज बा इउनिभारसिटि बेफोरबायदिफोरावथ' बिसोरो एसे बिसोरो मिसुरद जायोना नंङा होमबा नोंथां? बेफोरबाय दियाव बिसोरखौ गोजान गोजान जायगायाव लांनाय जायो जेनेबा स्कुलफोरावबाथाय जेनेबा बिसोरो जेनेबा देरख'नो हाया जेनेबा एसे माबा जायो नोंङा होमबा फिसा खुदिया टाइपनि जाहैबाय नंङा होमबा औ स्लाबनो हाया बेनो थांस्लाबनाया गोजान जायगायाव बेनो बेखायनो बिसोरखौ गोजान गोजान जायगायाव लांनाय जाया एसेे खाथि खाला जेनेबा ओरैनो औ बेबायदि जायगाफोराव लांनाय जायो आरो जेनेबा नोंङो जेनेबा कलेज बेफोरबायदि इउनिभारसिटि बा शिलं भुटान दार्जिलिं बेफोरबायदियाव लांगोन आरो नंङा होनबा नोंथां
औ औ
औ बेबायदि जायगाफोराव लांसिगोन दा जोंङो ओरैनो जेनेबा दावबायो नोंथांङा जेनेबा दावबायनायनि बागै मा होननानै फोरमायनो सानो एसे फोरमायनाहोलाय नोंथांङा
आंथ' दा मा होननो नोंथां ओ गोजान गोजानबो बारा दावबाय फेरनो मोनाखै बारा एक्सपिरियेन्स गैया माने नोंथांङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ नोंथां
फोरमायना होनो हागोनबा? खोनादों ना नोंथां? नोङो एसे फोरमायना होनो हा
माने जेने औ जेनेबा दावबायनायाथ' जोंङो आंथ' ओरै दावबायफेराखै जेनेबा तेजपुर बेफोरबायदिथिंजा दावबायबाय जेनेबा बेफोरबायदिनो पार्क फोराव दावबायनायखौ आंङो एसे फोरमायना होनोसै नोंथांनो जेनेबा बेफोरखिनजाबो दा बेथिंजा मया-महामाया क'क्राझाराव
औ औ
बेफोरबायदियाव क'क्राझार बेफोरबायदि महामाया टेम्पोल बेफोरबायदि मन्दिराव दावबायना फैदोंमोन आंङो दाख्लै बावै जानुवारियाव जेनेबा बेफोरबायदियाव थ' गोबां बान्दर जेनेबा बेफोरबायदि नुदों जेनेबा मोजां नांदों आरो थांनानै जेनेबा मायनदखौबो मोजाङै मोनदों आरो थांनानै जेनेबा मन्दिरबो खुलुमहैनाय हिसाबै नङा होमबा नोंथां दावबायनानै जेनेबा मोजां मोनदों आरो नोंथां एसे इमान थ' इमानबो जेनेबा गोजानाव थाङाखै जेनेबा जोंनि खा यावनो थांदों जेनेबा थ्रि फर आवार्स लानाय जायगायावनो बेबायदि थांदों आरो नोंथां नोङो आं नोंथांनो बेखिनिखौनो फोरमायनाय जाबाय आंनि जि साननाय औ
नोंथाङाओरैनो नोंसोरनि खाथि खाला थानाय नोंथाङा ओरैनो नोंसिनि खाथियाव थानाय नेस्नेल पार्कफ्राव थांफेरबाय नामा?
अ आंथ' बेबायदि नेसनेल पार्कआव दिनैसिमालासे थांनाय जायाखै जेनेबा मानासआथ' जोंनि खाथियावनो दोङो अब्लाबो जोङो माने बेयाव फांनाय जायाखै आरो जेनेबा
नोंथाङा मिथियोबा एसे
फेमिलिजोंबो थाङाखै औ
बेयाव मा मा नुनाय जायो नोंथाङा एसे मिथियोबा एसे फोरमायना होनोहागोन नामा
मानासाव दावबायनायनि बागोय जेनेबा न नोंथां
औ औ जेनेबा नोंथ' थांफेराखै होमबाबो खाथि खालानि नालाय एसे मिथियो नङा होमबा मा मा नु मा मा नुयो मा मा दं बेयाव मा मा जुनार दं बेफोरखौ एसे
थ' बेवहायथ' दाथ' जेनेबा बेबायदिनो बेवहाय थांबाथ' फार्स्टआवनो जिभ हमनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां जिभ हमनानैसो बेबायदि दावबायनानै जेनेबा इन्ट्रि फिस लानानैसो जेनेबा हाबलांनांगौ जायो सिङाव बेबायदिनो फरेस्टनि जो मानसिफोर थांफागोन एसे खानै खाथाम बेफोरबायदि थांफागोन आरो जेनेबा नों नङाबा जुनारफोरा नोंखौ जेनेबा म माबाना बे जेनेबा मा होनगोन बेखौ नोंखौ माबानो हायोना जेनेबा बेबायदिनो लामा दथायाव आवग्रिलाय खम फाननो हायो बेबायदिनो बेनिखायनो फरेस्ट नि मानसिखौ हेंगार हरफानाय जायो खानै खाथाम बेबायदि जिब मोनसेयाव बेफ्राय ओरैनोथ' जिब मोनसेयाव फर थावजेेन ब्रै रोजा बेफोरबायदि लायो होननानै मिथियो आरो जोङो जेनेबा खाथिनि नालाय औ बेबायदिनो जेनेबा आरो बेयाव थांनानै मोजां जा-मानासथ' होनना खोनादों आरो जों मबाइलफोरावबो नुबाय थायो नङा होमबा नोंथां मानासखौ मोजां होनना आंबो नुदों औ बेबायदिनो जेनेबा मानासथ' जोंनि मानास सानो बयनिस मोजां बेबायदि खोनानाय मोजां जागा नङा होमबा नोंथां नेसनेल पार्कफोरनिसाय बेबादिनो जेनेबा मानासावथ' ओरैनो ओ मोनो दाउराय मोनो दाउरायइफोरखौ नुनो मोनो गान्दाफोरखौ नुनो मोनो
ओं
बेफोर बायदिनो। ओ ब्लेक पान्दा ना मा होनो बे नोंथां। ब्लेग फान्थार ना मा होनो बेफोरखौ नुनो मोनो मुफुर भालु। बेफोरखो नुनो मोनो होनना खोनादों आरो नोंथां आं।
औ।
ओरैनोथ जोंनि खिजा बेफोरो। भालु जि फैसो- फैसोदोंमोन नोंथां। साननैसो आगोलाव बोसोरनैसो आगोलाव भालु मुफुर बेलेग मुफुर -मुफुर फैदोंमोन थिं
ओं।
नोंथाङाबो मिथिदों जां बेफोरबायदि मुफुर फैदोंमोन जेनेबा बेबायदिनो मानासनिफ्रायनो बे बुस्थुआ।
औ -औ।
खोनादों ना नोंथां औ बेबायदिनो जेनेबा फैयो आरो औ फैयो बेबायदिनो फैयो बिसोरो। आदार मोनजानो बिसोरबोथ' गावसिनि आदार नागिरनो फैयो नङा होमबा नोंथां? बेफोराव हाथिफोरबो नुनो मोनो होनना मिथिदों आरो नोंथां। गोबां रोखोमनि दाउ जिब- जुनार नुयो आरो बेयाव।
ओं।
बेखिनिखौनो आङो नोंथांनिसिम फोरमायना होननाय जाबाय आरो नोंथां।
औ नोंथाङा जेनेबा आं मिथि -यैखौ जोबोद मोजाङै गुवारै फोरमायना होबाय नङा होमबा? खोनादोंना नोंथां? नोंथाङा आं मिथियैखौ जोबोद गुवारै नों- खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा आं मिथियैखौ जोबोद गुवारै फोरमायना होबाय नङा होमबा?
औ खोनादों।
बेखौ फो- नोंथाङा आं मिथिगौ फोरमायना होनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ दाथ जोंनिया समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां?
औ- औ जेनेबा जों सम मोनबा मालाबा बेले टपिकनि सायाव रायजलायनोसै हमबा नङा होमबा मालाबा सम मोनबा?
सावराय फिननो हासिगोन आरो जेनेबा लोगो लोगो मोनलाय फिनसिगोन उनाव ना मा होनो नोंथां? औ दे होमबा दोनथ'नोसै जोंहाबो समनि आंखाल नङा होमबा?
ओं गोजोनथों नोंथां।
दे औ।